औ नोंथां औ औ खोनादों नोंथां
औ आं नोंथांखौ हरनाय गुबै जाहोनानो जाबाय बर'फोरनिया मा मा बर'फ मा मा जों जेनेबा बर'फोरनि जानायनि सायाव आं नोंथांजों सावरायनो सानदोंमोन नोंथाङा सम होनो हागोन ना
औ औ औ जोबोद मोजां जोबोद मोजां आयदा नोंथां सावरायजागोन नोंथां दे
औ जोङो जानाय होननानै बुङोब्ला जोङो गिबियावनो जोङो बर'फ्रा ओंखाम जायो नङा होमबा जोंनि बे सा सानजा ओनसोलाव थानाय जखायसे बर' हारिया ओंखाम जानानैनो जोङो जिउ खुङो आरो ओंखामानो जोंनि गाहाय जाग्रा आदार ओंखामखौ गारनानै जों गुबुन आदारखौ जोङो बुंब्ला जों गोरोन्थि जागोन माने ओंखामखौ जोङो रावबो बर' हारिया गारनो हाया आर मानोना ओंखामखौ जों गाव गायनो गायनानै नो फसल दिहुननानै जों दिनै माइ आबाद मावनानैनो जों दिनै माइरं मोनो नङा होमब्ला। बिदिनो जोङो ओंखामखौ बि जि बाहायनानै जायो आरो बेल' नङा जोङो ओंखामजों लोगोसे जोङो। गोबां ओ मैगं थाइगं फिथाइ सामथायाइखौ जों जानो गोनां जायो नङा होनबा ओंखाम जानानैल जों बरफोरा थांनानै थाया जों ओंखाम जानो लोगोसे जों ओंख्रि नांगौ नङा। ओंख्रिजों लोगोसे जोङो लाब्रा नांगोन भाजि नांगोन नङा होमबा। ओंखाम आन्था जानानैलथ' जों। थांनानै थानो हाया नङा होमबा जों गोथाव दोरोङारि जानाय होननानै बुङोब्ला जोङों। ओंखामजों लोगोसे जोङो सबायजों। अ दाउजों बा सबायजों सामजों थिग बिदिनो नारजिजों अमा। जे ओ अमा बेदरजों जेरै जोङो मालाबा जोङो गोजां बोथोरफोराव जों मुला बिलाइखौ मोनोब्ला मुला बिलाइखौ जोङो। अनलाजों जाबोला आरो बेहाय ना बा बेदर अमा बेदर बा ब्रयलार दाउफोरखौ होनानै जायोबोला जोबोर कहाब गोनां जायो आरो अनला ओंख्रिया जोंनि साइडआवहाय आथिखालाव जों गोबां मानसियानो जोङो ओ अनलाखौ गोबां मानसियानो जासै आरो जोंनि हाबाफ नोङो जेरै अमा नङा सरि हाबाफोरावबो जों दिनै ना फि फिसा होलानानै जों अनला ओंख्रि संनानैबो जों होनानै जायो नङा होमबा नोंथां? अनलाखौ जोङो गोबां मानसियानो जायो आरो अनलाखौ जों जानोब्ला गिबियावनो जोङो दैखौ माने ओ अन गुन्दि देग्रोनांगोन नङा होमबा? नों बेखौ अन गुन्दैखौ जों माइरंनिफ्रायनो मोनो नङा होमबा नोंथां। जायखौ नोङो माइरंनिफ्रायनो मोनगोन बेखौ नोङो दिंखियाव दैेनांगोन नङाबा आजिखालावथ' जोङो गोबां जौगाबाय जेनेबा आजि जेराव जोङो। ओ ग्रेन्डारफोरजोंसो जोङो मिक्सार मेसिनफोरजोंसो जोङो माइरं देग्लिनायखौ जायो आरो नङा हमबा बेनिफ्राय जोङो बेखौ जोङो अनला ओंख्रियाव जोङो अनला लानायखौ नोङो मोजाङै नोङो पुरा माने गाजायना लानानै। बिनिफ्राय नोङो बेखौ आरो अनलाजों नोङो अनला होफानाय जायो आरो नङा होमबा नोंथां आरो लोगोसे जों बेयाव ननों बेदर खौ नों नांगौ रोखोमनि मोजां संनानै लाबाय एवफ्रामना लानानै नोङो अनला गोदौनाया नोङो बेदरखौ गारलाना होनांगोन आरो अब्लानो बे अनलाया मोनसे जानो खहाब गोनां जागोन आरो जोंनि थाखाय अब्ला नोंथांमोननि सायाव ए खारैनिफ्राय अनला बानायो बोरैहाय बनायो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हाग नों आंनो
ददसे थाथ'लाय ओं ददसे औ फैबाय औ औ नोंथां औ र। ओ अनला बानायनाय होनोब्लाथ जोंनियावबो बेनो ओरैनो ओ गिबियावनो ओ माइरंखौ सोमगोरनायनै लानानै ओ बेखौहाय देग्लिनाय जायो नङा होमबा नोंथां ओ बा माबा मोनसे जायखिजाया गायहेनफ्राव बा माबा मोनसे उवाल सरि उवाल उवालावबा माबा मोनसे ग्रेन्डार खालामनानै। बेखौ अन खालामनानै ओ अनला ओंख्रिखौ माने गुन्दैखौ सिगां रेडि खालामनानै लाग्रोनाय जायो आरो ओमफ्राय ओ बिनि उनावहाय ओ अनला संनो थाख जोङो दै गुदुं दै गुदुं खालामगोरनानै दै गुदुंखौ दैखौ गोदौहोगोरनानै बे अ अ अन गुन्दैखौ लुनानै हरनांगौ आरो उन गन्दैखौ होसननानै आरो बेखौहाय ओरै एरग्लिनानै होबाय थादो जाहाथे ओ माबाया ओ लाद्रा खायि बायदि फिथर खायै बायदि दाना बिदि खालामखांनायनि उनाव ओ जा मा माबाफोर हरनांगौ बा जेरै खारै खारै हरदो खारै हरोबा जों नोंना गोजा जाबाय बाय आरो बुस्थुआ माबाया अनलाया बिदिनो जेरै अनला-अनलाखौहाय ओ जोङो गोबां रोखोमनि जानायखौ नुनो मोनो नङा होमबा ओ अनला एंखुर जानाय नुनो मोनो अनलाजों दाउ जानाय नुनो मोनो बा माबा मोनसे अनलाजों मुला गुन जानाय नुनो मोनो दा अनलाया जोंनि मोनसे ओ अनला ओंख्रि संनाय अनला ओंख्रि जानाया जोंनि मोनसे ट्रेडिसनेल आरोना बेखौबो जों ओ गोदोनिफ्रायनो जाबोबाय थानाय जों मिथिनो मोनो गोदोनिफ्रायनो जाबाय थानाय जों मिथिनो मोनो थारैनो जोबोद जोबोद गोथाव बे अनला ओंख्रिया आरो बे जोंनि मोनसे बर'नि जाग्रा ओ जाग्रा ओ जाग्रा जा-जा-जाग्रा बेसाद बेखौ ओ जोबोद बेखौ लानानै जों जोबोद गोग्गानो हायो आरो ओरै बरफोरना बेबायदि जाग्रा मानसे दं होननानै आरो बिनि अनगायैबो बरफोरनि जानायाव जों जानाय लोंनाय होनना बुङोबा बरफोरनि जानाय लोंनायाव जों माखासे गोबां रोखोमनि जानाय लोंनायखौ नुनो मोनो नङा होमबा। स्पेसिलिथ नोंथाङा होननाय बाइदि जों बरफोरा जेरै ओखाम जाग्राखा नङा होमबा दिनै नर्थ इस्टखौ नायोबानो नर्थ इस्त नायोबानो जों नर्थ इस्त नि सुबुंफोरानो ओंखाम जाग्रा आरो नर्थ इन्डियानि सुबुं सुबुंफोरानो सा सानजा भारतनि सुबुंफोरानो जों बांसिनानो ओंखाम जानायखौ नुनो मोनो आरो दा ओंखामजों लोगोसेथ जों माबा मोनसे ओ ओंख्रि ओंख्रि जादेरखानांगोन नङा होमबा जेरै बर'फोरनि फोर होननानै बुङोब्ला बा जानाय लोंनाय होननानै बुङोब्ला जों माखासे दोरोङारिफोर जों मोननो हायो नङा होमबा जेरै नारजि अमा आरो बेनि अनगायैबो नारजि नारजि नारजि नारजि गोजायैनो जानाय बा अनला दाउ आरो बिदिनो सबायजों साम' बा आरो बिदिनो मैथाजों ना मैथाजों अमा नङा होमबा बेफोरबायदि माखासे ओ संनानै जानायफोरखौ जों ओ जों नुनो मोनो आरो ओ दा दानि समावथ' आरोबावनै दैज्लां बोथोर नङा होमबा नोंथां जों ओ जोङो नाफोर खौ जों दा एसे गोरलैयैनो जों मोननो हायो जों बेफोरखौहाय ओ एखमबा समाव जों अनलाजों जायो बा एखमबा समबा जों मैथाजों मैथाजों संनानै जायो नङा होमबा ओ दा बेफोर ओ दा बेफोरनो जोंनि बरफोरनि जानाय लोंनाया ओ गोदोनिफ्राय नायोबा जोंनि बर'फोरनि संनाय खावनाय संनानै जानाय हुदाफोर दा एसे आलादा जानायखौ ओ आलादामोन आरो दा-दासिमाव नायोबा आरो गोदोहाय माने ला नोङो नोंथां ओरैजे जेरै अनला ओंख्रि अनला ओंख्रि संनो थाखाय जों गिबियावनो माइरंखौ देना लागोयो नङा होमबा जों जों माइरंखौ मायाव देयोमोन जों दिखि बा उवालाव देयोमोन नङा होमबा नाथाय थिखालाव नायोबा जोङो माखासे ओ माखासे मा मा रोखोमै ओ मिसिनारि आगजुफोर बाहायनानै अनला ओंख्रिखौब़ संनाय जों नुनो मोनसै नङा होनबा नोंथां जेरै अ अन गुन्दै खालामनो थाखाय जों माखासे गेन ग्रेन्दाराव होयो नङा होमबा दा बेबायदिनो ओ बेफोरो समजों लोगोसे जाबोबाय थायो आरो बियो बेयो मोनसे आरो साननो गोनांबो बाथ्रा बियो
औ नंगौ नोंथां बुंनायाबो सैथो जोङो जेनेबा जानायाव बर'नि थाखाय गाहाय नङा होमबा ओं ओंखाम जानाया थिग बिदिनो नोंथाङा बुंलांबाय अनला जानायखौबो नङा होमबा। खारै अनला जानायखौ आरो थिग बिदिनो जोङो ओ दैसाफोरावबो मोननाय नाखौबो जों दायो गोबां मोनसोगारो नङा होम जोंनि बे दायो दुब्लि फोथाराव जों गोबां ना मोनो बेखौ जोङो नाजों लोगोसे जों खांख्राइफोरखौबो जोङो लानानै फैयो नङा होमबा आरो साम'खौ जों बोरै साम' जों संना जायो। साम'खौ बोरै संनानै जायो होमबा जों गिबियावनो नो हाख'र बा फख्रि बिदिनो दुब्लि फोथारनिफ्राय लाना फैनानै नोङो जों बेखौ दैयाव दोनफैयो सानसे बा साननै दोननानै जों बेखौ खिगारहोयो। नङा होनबा लथ्राखौ थिकबिदिनो बेखौ मोजां साफा खालामामना लानानै जोङो बेखौ जानो समाव बोखांनानै बिनि खिथु खौ दानस'नाय जायो आरो लोगोसे बिनि खुगानि बे गालखाब माबाखौ बोखानाय जायो आरो अब्लानिया बिनि सिंनि मोदोमा बियो सोबबला ग'बोगोन आरो जों साम'खौ बिदि संनानै जोङो सबायजों ओंख्रिजों जोङो संनायखौ जों गोबां नुयो आथिखालाव मानोना सबायजों जायोब्ला साम'आ बांसिन गो थावसिन जायो होन्नानै गोदो-गोदायनिफ्रायनो जों आबै-आबौमोनहाबो बिदिनो जाबो ना फोरोंबोबाय खायफा खायनै ओ खायफा जाया खायफाया जदि लावफोरजोंबो जो गोनारजों बो संना जानायखौ जों नुदों साम बिदिनो गोबां रोखो खोमैबो जोङो साम'खौ जायो गावब गाव खायसे ओ गावबा गाव सालायनि जुथिखौ लानो लुबगैयो नङा होमबा? अब्लाबो समायजोंनो सबायजोंनो अब्लाबो साम'आ बयनिख्रुइ गोथावसिन जायो होननानै आं सानो आरो आरो नारजि अमाखौबो जोङो बोरैहाय सङो होमब्ला नारजिखौबो जोङो गोदो गिबियावनो जोङो फाथोनिफ्रायनो मोन नाय जायो नङा हा जेब्ला नोङो फाथोखौ नोङो फोगोन अब्ला नोङो बे फाथो बिलाइखौ जेब्ला नोङो दाननानै गोरान खालामगोन बेनो जोंनि थाखाय नारजि जायो नङा होमबा आरो नारजिखौ जायोब्ला जोंनि बोराय-बुरैफ्रा बुङो जेनेबा सम सम जोङो जानाय सानफ्रोमबो जानाय आदारा जोंनि गोदै आदार हाबबाय थायोब्ला जोङो सुगार बेमार जायो। बा गोदै बेमार जायो होननानै फोथायनानै बोराय-बुरै फोरा गोखा खौबो जानाय जायो आरो मानोना नारजि ओंख्रि जायोबोला गोबां जोंनि गोदै जाना थानायफोर देहायाव गोदै जाना थानायखौ बियो कन्ट्रलाव लाखियो होननानै बोराय-बुरैफोरा बुं-बुंनाय लेखा जों बर'फ्राबो नारजि अमाखौ जाबोयो आरो। जोंहा गोखा गोखै जानाया जोंनि बर'निनो कालसार नङा होमबा आरो बेयो गोखा गो गोखै जानाया नैरो जा नैजिबा मायथाइयाव बियो जि आइ टेकबो मोननाय बिमुं मोनबाय नङा होमबा?
औ नारजिया
गोखा गोखै मिथिंगानिफ्राय मोननानै जायो। बेफोरबो जोंनि जानोग्रा आदाराबो जि आइ टेग मोनबाय थिग बिदिनो जोंनि बे ओ मा होनो जोङो लों जाग्रा जेरै गंगार दुन्दिया नङा होमबा नाफाम बेफोरबो जोंनि जि आइटेक मोननाय बेयो मोनसे जाग्रा बेसाद अब्ला जोङो गोबां ओंख्रिखौ जों बिदिनो जायो आरो लोगोसे जोङो नाफाम खौ बोरैहाय जायो होन्ना बुङो नाफामखौ जोङो मा ना फिसाजों होलानानै जोङो ना गोरानजोंबो जों जानो हायो। थिक बिदिनो नोङो थास'बि थौजोंबो नोङो ना गोरा थास' बिथौआवबो नोङो एसे होलानानै नोङो नाफामखौ जानो हायो आरो। नाफामा मैथाफोरावबो होलानै जाजायो माने नाफामखौ नोङो गोबां हाबायाव नोङो बाहायनांगोन आरो जुदि नाफामखौ जायोब्ला मिथिनो मोनो। निय देहायाव माने मा होननानै बुङो जोंबा मेलेरिया जाम थानायाबो हामो होननानै जों मिथिनो मोनो आरो जोंनि नाफामखौ औ अब्ला जोङो ओ गोबां बिदिनो जोंनि जानाय आदारा गोबां समाव गोबां आलादा आलादायै जोङो बाहायबोयो बे जानायनि अनगायैनो जोङो आरो गोबां मैगं थाइगंखौबो जों जानायजों लोगोसे जाफायो नङा होमबा नोंथां। औ अब्ला नोंथां जोंहा समाबो लावबाय जोंनि सावरायनांगौखौ बे खिनियावनो दोनथ'सै नामा नोंथां?
औ दे दे दे जागोन दे नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम
सावरायनानै गोजोननाय मोनबाय
औ गोजोनथों दे।